हेल' हेल'‌।
अ खोनादोंना? अ अ।
जों
हा
मानि बागै रायलायगोन
खोनादों खोनायाखै?
खोनाबाय।
अ अ अ अ खोनादोंना? अ अ।
जों दा रायज्लायगोन न'खर आं दा रायज्लायनो थाखाय रेडि जागासिनो
अ अ नोंथाङा। आइजोफोरनि मा होनो बे न'खर दानायाव हेफाजाब होनाय आरो मा मा जिब जुनार फिसिनायनि बागै एसे सावालरायनानै हागोन नामा?
हागोन ओ बर' हिन्जावफोरा औ खोनादों बर' हिनजावफोरा न'खर सालायनायाव संनाय खावनायनि अनगायैबो बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होयो जेरै' आबाद मावनायाव माइ गायनाय बायदिसिना खोथिया फुनाय बायदिसिना आलादा आलादा जायगायाव माइ बो नुनो मोन बेफोर खामानियाव हेफाजाब होनाय नि अनगायैबो रां खामायनायावबो हेफाजाब होयो रां खामायनायाव माबायदि हेफाजाब होयो होननानै बुङोबा ओ खायसे हिन्जावफ्रा जि दानानै जि फानो बिदिबो रां खामायो आथिखालाव बर' हिन्जावफ्रा फालांगिबो खालामनो हमबाय बायदिसिना मैगं थाइगं खानानै बाजाराव फानहैयो बिदिबो फैसा खामायो आरोबाव ओ अमा बोरमा मोसौ दाउ हांसो बायदिसिना फिनानै बेफोरखौ फाननानैबो रां खामायो आरो। ओ न'खरखौ खुंनायाव हेफाजाब होयो आरो रां दोनथुमनाय होनोब्ला बर' हिन्जावफोरना ओ अमाया मोनसे मा होनो फैसा
ओम
मा होनगोन बेखौ फैसा बुथुमनायनि मोनसे माबा लामा अमा फिसिनानै बर' हिनजावफ्रा बां सिनहाय रां खामायनाय नुनो मोनो अमा फाननानै बेनो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानगोन नामा बेनि बागै
नोंहाथ' जाहाथे ओ बेफोरबायसानो आरो जेरै बर' आइजोफोरा गोबां फालांगि खामयखौ जों नुबागासिनो दों जेरै हाथाय बाजारफोराव गोबां मैगं थाइगं खादिंनानै फाननाय फोरखो लोगोसेनो जेरै दाउ आ बोरमा बेफोर बायसा गोबां फिसिनानै हेफाजाब होबोगासिनो दङ आरोना लोगोसेनो बिसोरो गोबां जों खामानि मावनाय नुनो मोनो जेरै दा दैज्लां बोथोराव जेरै माइ गायनाय खोथिया फुनाय आरो मा होनो मेसें बोथोराव जेरै बेसर। फोनाय फुनाय बेफोर बायसानो आरोना ओमफ्राय नों थाङा मायबाफोर फोरमाय बावनो सानदों नामा
आं सानदों मा बर' हिन्जावफ्रा दाना मा होनो दानाथ' मबाइलनि जुग नङा होमबा बायदिसिना बर' हिन्जावफ्रा कन्टेन्ट क्रियेसन गिदिर गिदिर कन्टेन्ट क्रियेटारस ओंखारबाय नङा होमबा बायदिसिना भिदिअ सै माबा माबि होसै नांगौ बायदि नांगौ जानाय हो सोरबा सोरबा बिदिनो भिडिअ हगारसै ओमफ्राय बिदिनो ससियेल मिडियानिफ्राय मोननाय बायदिसिना माबाफोरजों फैसा खामायसै आरो दाना बिदिबो मोनो
ओमफ्राय नोंहा ओरैनो जेरै ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायना होनो सानगोन हागोन नामा
दैज्लां बोथोरनिया आब ओरैनोथ' बर' फ्रा आबाद मावनानैनो जाग्रा हारिखा नङा होनोमबा ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोराव बर' हिनजावफ्रा बयबो ओ गायनाय नाय फुनायाव सोरबा संनाय खावनायाव मुखुब गासिबो ओ मा होनो न'खराव बयबो माइ गायो। आबाद मावो बय ओ बर' हिनजावफ्रा मा खालामो सोरबा सोरनावबा गायनानै सोलाय सोल'बो गायलायनानै होयो सोरबा खामलाबो गायनो थाखाय थाङो बिदिनो दैज्लां बोथोरखौ हेफाजाब होलायनानै गायलायनानै फोजोबनानै लायो आरो आबाद मावनायखौ।
औ।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मा होनो बे
औ आरोबाव मोनसे दाना जों बुंदोंमोन जे बर' हिनजावफ्रा फालांगि खालामो दाना आवगाय बोसोर होननानै मोनसे फालांगि खालामनाया जाहैबाय दाना हिनजावफ्रा मा खालामखो बर' हिनजावफ्रा जि दानायखौ गावसिनि ब्रेन्ड नाम दोननानै ब्रेन खुलिनानैहाय मा खालामो दख'ना बायदिसिना ब्रेन्डनि दख'ना ओंखारबाय बिदिनो हिसानसालि बा उइबिंस खुलिनोसै बिनि उनाव बायदि बायदिसिना बर' हिनजावफोरनो गोबां बर' हिनजावफोरनो खामानि होनोसै उइबिंफ्राव। बिदिनो बिसोर बिथांमोना साख्रिबो दिहुनदों माखासे हिन्जावफोरनो खामानिबो होदों बिथांमोना गावसोरबो खामायदों जि फाननायजों। दखना फानदों जि जोम फानदों गोदान गोदान दिहुुनदों। बिदिनो गावसोरबो खामायदों दस्रा नोबो खामानि होदों आरोखि।
औ औ नोंथाङा ओरै बुंनो हागोन नामा आसागि बैसागोनि बाखै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
आसागि बैसागि मोनहा जि दानो गोरोंमोन आं बेखौ मोनथिदों जोबोद जि दानो गोरोंमोन बैसागु बोथोर खाथियाव बिथांमोनहा जि दायोमोन ओमफ्राय आं मोनथिनायाव आरोखि हाजो आगर
औ
थाइगिर बिबार दाउसा मोख्रेब बैग्रि बिबार बायदिसिना आगरफोरखौ एरखाङोमोन बिसोरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो हागोन नामा
आसागि बैसागिखौनो बुंनो आरोना जे आसागि बैसागिया बिसोर सानै भिब' बिनानावमोन आरोना बिसोरो बिसोरो गोबां सि जोम दानो रोंगौमोन आरोना बिसोरो जेरै जों बिजाबफोराव मोननाय बादिब्ला बिसोर जेरै दाउ मै आगर जेरै मैफोरखौ नुनानै बेफोर आगरफोरखौ हिसाबै हिसानसालियाव दानानै सेबखाङोमोन आरो ना जिफोराव जेरै दाउ बिरनायफोरखौ नुबा बेफोरखौ आगर महरै होयोमोन आरोना बे भाइसानो बिसोर गोबां सि दानो गोरोंमोन आरोना आवगरनिफोर जाबाय जेरै दाउसा दाउस्रि मोख्रेब ना मा बुङो जायो जेरै दिंखिया बिलाइ फारौ मेगन बेरबाय सानो गोबां आगर एरोमोन आरो बिसोरो औ औ बेनिफ्राय थाबाय माबाफोर फोरमायना होबावनो सानदों नामा
बर' आगरफोरखौ बा बर' हिनजावफोर दानाय आगरफोरखौ गेजेर ससेयाव गोमालांदोंमोनब्लाबो दाबो गोदान मुगानि बर' आइजोफोरा गोदोनि आगरफोरखौ गावसोर बुथुम बुथुम गोदान गोदान दख'नानि डिजाइनफ्राव आगरफोर होनाय नुनो मोनदों आरोखि दासिमबो दङ दा जौगाखांनो हमदों
औ
औ
ओ ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायनाहोबावनो सानदों नामा जेरै हिसान हि दानाय बेबादै
जि दानायनि बागै मा होनो बर' हिनजावफ्रा जिहेथु दासो गोदान फालांगि नालाय जि दानाया गोदोनिफ्राय सोलिबोदोंबाबो एसेबांबो सोलियाखैमोन गोदोहाय गेजेराव ओमफ्राय दाबादियाव जि दानानै रां खामायनाया माने एसे सोलिगोन बादि फालांगि आरोखि मानसिफोरा बजबनानै लागोन जुदि मोजां जि दिहुननानै होनो हायोबा
औ औ
नोंथाङा मा होननो सानो इन्दि सि बर' हिन्जावफ्रा माबादि बानायो माबादि रां खामायो इंन्दिसिनि बागै मोनथिगौ नामा
औ जेरै जों मिथिखागौदि गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' आइजोफोरा गोबां सि दानाय नुनायाव मुखुब आरोना बिसोरो जेरै खुन्दुं बानायनाय होनोबा जेरै गोदो गोदाय खुन्दुंखौ जेरै ओ बिफां लाइफांनि नि रोसि माबाखौ मा होनो ओ बिलाइफोरखौ देनानै रिसि दिहुननाय जायोमोन आरोना बे रोसि दै दुनायाव जेरै जों खुन्दुंफोरखौ माबानानै सोमनानै माने नांगौ बादियै बे रोसिफोराव सोबनानै जाहाथे जों माबाखौ गाबखौ होनाय जायोमोन आरो ना बेनि उनाव बे खुन्दुंखौ गाबहोखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुङआव फोरोंना दोननाय जायोमोन आरो जाहाथे बियो गाबा मोजाङै माबायो नाङो बेनि उनाव सि दानायखौथ' जों गासैबो मिथिखागौ माबे दायो लोगोसेनो जेरै गोबां सि दानायनि गोबां माबा दङ आरोना दानाथ' गोबां मेचिन ओंखारबोबाय
औ।
लोगोसेनो ओ बर' आइजोफोरा आरो गोदो गोदाय हिसानसालि माबाफोराव दायोमोन नालाय
औ।
दाना मिचिनफोर दानायजों खम समावनो दानाय जायो आरोना दाना।
औ।
बेफोरो जेरै सि दानायफोरखौ ओ गोबां फाननानै गोबां राम ओ रां बुथुमो आरोना दाना। बर' आइजोफोरा ओ लोगोसे नो।
औ सि दानाय दाउ अमा फिसि नाय माइ गायनाय आबादनि अनगायै माबादि फैसा खामायनो हाबाव रो बर' आइजोफ्राबा माबादियै खामायगासिनो दङ नोंथाङा माबाफोर खिन्थानो हाबावगोन नामा?
जेरै ओ दानि जुगावथ' गोबां आखाइनि खामानि ओंखारबोगासिनो दङ नालाय जेरै ओ ओ सि सुनाय जेरै टेलर मेसिन बेफोरो सिफोरखौ सुनानै गोबां दानि जुगाव गोबां आइजोफोरानो औ आगर एरनाय माबानायफोराव
एमब्रयदारिफोर सोलोंनानै बर' हिनजावफ्रा बिदि नो खामायनाय नुनो मोनो सासे सानैखौ।
औ औ।
जों बानायनाय बायदिसिना बुस थु जेरै बेग माबा माबि बिबार बायदिसिना बुस्थु बानायनानैबो फाननाय नुनो मोनो मुवाफोरखौबो फाननाय नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो ओ होमबाबो बर' हिनजावफोरनि ओ गुबै बा मेन रां खामायनाय
औ।
लामाया जाहैबाय आं सानो आंनि बादिब्ला अमा फिसिनानै बर' हिनजाव फ्रा गोबां रां खामायो।
औ औ।
दोननाय रां बादि बिफोर बिसोरो अमानो अमाखौ बायो बायनानै अमा मानै माथाम फिसिनानैहाय बिथांमोनहा फाननानै रां खामायो आरो न'खरखौ सामलायो।
औ औ।
न'खर सालायनायाव हेफाजाब होयो।
औ औ। दे होमबा नोंथां न समाबो जोब्बाय दे दोनथनसै।